औ खुलुमबाय
अ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दा आं नोंनाव फन हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथांङा आं नोंथांजों माखासे गाव गावनि जे गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनाय बेफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां
सोमोनदै ना होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जायो - जायो
औ एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ दावबायनाय होनोबाथ जोंना बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गारि मथर एबा आथिंजों दावबाय बायनायफोरखौ जों बुंनो हायो नोंथां जेरै दावबायनायाथ' जों गोदोनि समाव दावबायदोंमोनबो बै गोदोनि समाव जों दावबायनाय समाव जों जेब्ला दावबायदोंमोन अब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम बे समाव जोंहा गारि मथरानो गैयामोन नोंथां जों आथिंजोंनो दावबायबोदों बिदिनो आंनि दावबायनाय होनोबा नोंथां आंङो बिदिनो गोबां जायगायाव दावबाय जेरै आंङो जोंनि बे रायजोनि साखाथि फाखाथि थानाय रायजोफोराव जेरै जोंङो आंङो शिलं रायजोआवबो जेरै दावबायहैबाय जेरै बिनि शिलंनि थासारिखौ बुंङोब्ला शिलं थासारिया दा जोबोर गुसु जेरै जोंनिजों
औ नोंथां
बिसनि बिसिनि थासारियाव बिसोरनि ओनसोलाव दा जोबोर गुसु जाना दं मानोना बेयाव गोबां अखा हायो बे मेघालया एबा शिलंआव बेनिखायनो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो दावबायहैयो बेनिखायनो आंबो दावबायहैदोंमोन बे दावबायनाय समाव आंङो गोबां सुबुंजों सुंज्रोबलायदों जे बिसिनि हारिनि सुबुंजों मेघालय रायजोनि सुबुंजों
सुजाबलायनायाव जोबोर मोजां मोनदों बिसिोरनि आसार खान्थि बिसिनि धोरोम बिसिनि जानाय लोंनाय माबोरै थायो मा जिउ खुंङो गावसोरो माबायदि ओनसोलाव थानानै जिउ खुंङो बेफोरनि सोमोन्दै आं सोलोंना लानानै नुनो हादों आरो नोंथां जेरै बिसोरो बांसिन बे मेघालय दाव बिसोर हाग्रा हाग्रा हाग्रा ओनसोल आरो हाजो ओनसोल गोजौ गाहाय ओनसोल आरो बियो बे ओनसोलाव बिसोरो गावनि जिउखौ जोबोर खस्थ'यै जिउ खुंङो आरो बे दावबायनाय सम समाव आंङो बुंङोब्ला ओ गारि गारि हान्था मेला जों दावबायदोंबबो जोबोर लामा जोबोर गिथाव गिथाव मानो होननानै बुंना बुंङो हाजो गोजौ गोजौ थांनांगौ जायो । बेनिखायनो दावबायनाय समाव जोबोर एसे गिदोंबो आरो नोंथांङा जेरै गोजौ हाजो बिनिफ्राय नुहरोब्ला आरो हायजों नाहरोबा गोथौ हाखर बेबायदिनो गोबां बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजोंं बे मेघालय रायजोआव दावबायनायनि गेजेरजों मेघालय रायजोनि सुबुंफोरजों बिदिनो मोजां रोखोम रोखोमै रायज्लायदोंमोन एबा सुंजोबलायनानै जों फैदों । माबायदि बिसोरनि थासारिफ्रा
खोना फैयासै नोंथां
खोनायासै नोंथां
खोनाबाय नोंथां औ बेबायाददिनो आंङो आरोबाव दावबायदों होनना बुंङोब्ला आंङो जेरै जोंनिनो बे अरुणाचल रायजो बेयावबो दावबायदोंमोन । नोंथां जेरैबो बेनि जायगायाव दाबाददि जोंनि ओरै गोलोम बोथोरावथ' जों थानो हाया नालाय ि बेनिखायनो आङो दाख्लैसो दावबायदोंमोन अरुणाचल रायजोआव अरुणाचल रायजो होनब्ला जोोबोर गुसु मानो होनोब्ला बे जायगायाव बयबो दावबायो गावनि ज खोनायाखै नोंथां खोनाबायनाा
बांद्राय मोजां खोनाफैयाखैमोन
खोनाबाय नोंथां?
औ एबार खोनाबाय नोंथां
जेरै आङो बाव दावबायदों दावबायहैदोंमोन नोंथां जेरै जोंनि बे साखाथियाव थानाय अरुणाचल हादरावथ' जोबोद गुसुना नोंथां
औ
बिनिखायनो आङो बाव दावबायनानै माखासे बिसिनि र बिसिनि हारिफोरनि माबायदि थायो माबायदि जायो माबायदि नोङो बिसिोरनि रायज्लायनाया माबायदि बिसिनि राव फ्रा माबायदि बेफोरखौ आङो मिथिनानै फैदों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला अरुणाचल रायजोआोथ' हाजो हाजो होननानै बुजायोयाव गोबां बरफफोरबो थायो आरो बरफखौनो बे सुबुंफोरा नायनो थाङो आरो गावनि माखासे गोसोनि लुबैनाय आरो मेगननि मिथिंगानि महरखौ नाय नो थाङो आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनिनो बे गुवाहाटि नोगोरमायावबो गोबां खेब माखासे मावफुं फुलि बेफ्राव आङो दावबायहैखांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओरै गोदान दिल्ली गोदान दिल्ली भारतनि राजथावनियाव जेरै गोदो जोंनि बड'लेण्ड महत्सब जानाय बे समावबो आङो दावबायहैदोंमोन बे समाव आङो गोबां बिदिनो दिल्लीनि थासारि दिल्लीनि माबायदि बोथ माबायदि जायो माबायदि गुदुं गुसु बाराहावा बेखौ आङो मिथिनानै फैदों आरो नोंथां बेबायाददिनो आङो गोबां जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों आङो नोंथां बिदिनो माखासे जेरै हाजो ओनसोलाव दावबायनो हाग्रा ओनसोलाव दावबायदों बिदिनो नोगोर ओनसोल ओनसोलाव रावबायदों बेबायदिनो आङो हाजो ओनसोलखौ बुङोबा आङो समायना रमायना मिथिंगायानि सावगारिफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोङो गोदो ओनसोलाव बुङोब्ला जोङो गारि मथरनि माबायदि रोखोमनि गारि मथर नायनो बेफोरखौ आङो नुनो मोनो दों आरो ना आरो जोंनि ओनाव जेरै सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा बेफोरावबो आं दावबायहैदों बेयाव दावबायनानै आङो जेरै मिथिंगानि समायना रमायना जेरै लावखार ओंखार ओंखाम जाग्रायाव गोबां सुबुंफोर फै बेबायदि बायदि रोखोमनि सुबुं नुनो मोनदों आरो बेयाव थांनानै आङो माखासे आावनि गोसोनि साननाय एबाफोरखौ आरो गोजोन बारहावा बेफोरखौ जाहैदों आरो दावबायनायनि गेजेरजों नोंथां जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि माखासे लिरनाय फरायनायफ्रावबो जोंहा बेफोर दावबायनायजों लोगोसे थानांगौ फरायनायजों लोगोसे दावबायनांगौ थानांगौ बेनिखायनो दावबायनाय थायोब्ला जोंहा माखासे गोसोफ्रा मोजां जायो ओ जोंनि मेलेम साननो हानाय गोहोफ्रा मोजां जायो गुबुननि थासारिखौ नुनानै जों मोजां मोजां सोलोंनानै फैनो हायो माबायदि बेफोर जायगायाव माबायदि थायो बैफोरनि सुबा माबायदि बे खौ जों नुनानै गोबां गियान आरजिना लानो हायो आरो नोंथाङा ओ नोंथाङाथ' ओ आंथ' दा बिदिनो गोबां दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय नोंथां गोदोनि समावथ' दावबायनाय बुङोब्ला बिदिनो गारि मथर गैयामोन आथिंजोंनो दावबायोमोन नाथाय नै बे आथिखालाव जों दा गारि मटर दाबसिन जायगानिफ्राय जों गोबां जेरै अख्रां अख्रां सारों दावबायनो हायो जेरै गारि मथर जेरै लामा गिदिर गदिर ओरैनो दावबायनो हायो आरो नोंथां औ बिदिबा नोंथाङाबो गावनि दावबायनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनाया माबायदि
हागोन नोंथां दा ओ जोंहा दावबायनाय होनोब्ला गोबां दावबायो जोङो जेरै जोंहा दा गरम बोथोर गरम हिसाबै जोङो गोबां दावबायग्रा दं जेरै हाजो खाथि बबेबा बिलोमा खाथि बिलोमा सेर हाजो सेर बेबायदि जायगायाव जों दावबायनाय जायो आरो माखासे साहा बागान बेबायदिनो बेफोराव जों दावबायनो दावबायनाय जायो आरो दा जोंहा गरम बोथोर फोर हिसाबै जोङो थान्दा थान्दाखौ लुगैयो जेरै जोङो हाजो सेर बबेबा दैमा सेर लैथो सेर बेबायदियाव जों दावबायनाय जायो जोंहा गोबां दावबायबाय आंबो जेरै जोंहा दङ सरलपारा बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा आरो जेरै आ आ मान ओ
आरो गोबां दंना नोंथां
औ नोंथां जोंहा औ नोंथां जोंहा मोनसे फोरबोबो दं जेरै जोङो बैसागु जायोब्ला जों बै बावखुंग्रि हाजोआवबो जोंहा गाखोनाय नेम दं जेरै जोङो सानथाम जोंहा बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय जायो जेरै जोङो बेहाय ओ बार' थेर' बेनिफ्राय सुद्द' ओरै जोंहा बर' बुङो जिथाम जिनै जिब्रै बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोंहा बेहाय गाखोनानै जोंहा गाव गावनि
माखासे सानफुंनाय बेफोरखौ जोङो गाखोनानै मोजां रंजाखांनाय लायो आरो बेनिफ्राय जोंहा दावबायनाय बुङोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव ओ थांनाय आरो जेरै जोङो गारि मथर बेफोरजों एबा गोजौ ज बिरनाय एबा जेरै ओ हेलिकप्टार ओ बिरखं बेफोरजों जोङो जों जों थानाय जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजानाव ओ थांनानै जे बैफोर बै जायगानि माखासे बारहावा एबा माखासे नुथायाइफोरखौ खौ जोङो थांनानै बेरायनानै नुनायखौनो जोङो दावबायनाय बुङो बेनिफ्राय जोंहा बै जायगायाव थांनानै ओ माखासे जेरै न' बां माखासे बिल गोजौ गोजौ न'फोर बेफोरबायदिखौ जोङो थांनानै नायहैयो बिनिफ्राय माखासे सुबुंफोरनि जेरै गुबुन हारिफोरखौबो जोङो थांनानै नुफेरिलं सुबुंफोरखौ जोङो नाय बेयो बेनिफ्राय जायगानि मिथिंगाफोर जेरै दैमा दैसा हाजो हाला बायदि बायदि ओह ओ दालांफोर बायदि बायदि ओह मा नो मिथिंगानि नुथायफोर जिब जुनार बैफोरखौ जोङो थांनानै नायहैयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेफोरखौनो जोङो दावबायनाय बुंनाय जायो जोंहा ओह ओ खाथियावनो जोंहा गुवाटी नोगोर दं बेयावनो थू उजोङो गोबां ओ दावबायनाय जायो जेरै जोंहा ओ माखासे ओ ट्रेनजों जोङो थांनानै बेहाय नङाब्ला गारिफोरजों जोङो थांनानै बेहाय ओ दावबायहैनाय जायो जेरै जों ओ बर्लुंबुथुमनिफ्राय फैनाय मोनसे लैथो बेखौ नुनो मोनो। ओ बिनिफ्राय जोंहा खाजिरङाबो दं। बेहायबो जोङो थांनानै माखासे जिब जुनार जेरै ओ दाउ होन ओ लख्रा मोसा मैदेर ओ मोख्रा बैफोर खौ जोङो थांनानै ओ नायहैनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंहा लामा सामाफ्रावबो जोङो ओ मैदेरफोरखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि जोंहा दावबायनाय जायो जेरै जोङो माखासे समाव ओ गाव गावनि ओ देहाखौ माखासे निजोम जायगायाव जोङो दान्दिसे सम गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोंहा दैमा दैसा हाजो हाला सेरफ्राव जोङो थांनानै ओ माखासे गोसो ओनि साननायफोरखौ जोङो बुंथिनानै गोजोनग्लाय लानो हायो बेनिफ्राय जोंहा ओ माखासे सम जेरै जोङो ओ
ओ जानुवारि फैयोब्ला जोङो गोजां बोथोराव बेरायनानै जोङो ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो जेरै जोङो गोजान गोजान दै थानाय जायगायाव जेरै अन्थाइफोर बालाफोर फिफां लाइफां गोनां जायगायाव जोङो थांनानै बेहाय ओ फटक जेरै छावगारिफोर सेबख खांनानै जोङो बेहाय ओ माखासे जानाय लोंनाय हाबाफारिबो लानाय जायो बेयाव ओ ज' ज'यैनो जोङो रंजाखाङो आरो बेबायदिनो जोङो बेरायनायखौ लायो। दा बिदिब्ला आह नोंथां आं माखासे जोंनि बेरायनाय बेखौ बुंबाय जोंहा गोदोनि समावबो बेबायदि ओ बेरायनो थाखाय जोंहा गारि मथर साइकेल बेबायदि गैयामोन गोदोनि समाव जोङो खाथि खालायावनो एबा गुबुन इसे गोजानावनो जोङो थाबायनानैब्लाबो जों थांनाय जायो आरो दा बिदिनो नोंथां दा बि नि समा जोब्बाय नोंथां दिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां गोजोन्थों। दे नोंथां गोजोन्थों।